हेलौ नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां?
अ गोजोन हरनि गोजोन हामलाय हरग्रोनाय नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। हेल'
औ नोंथांनिसिमबो। औ नोंथांनिसिमबो।
औ दा जों माने ओ संनाय खावनायाव बाहायनाय आइजें आला आइला बायदिसिना रोखोमनि बागै एसे सावरायलायनो सानदों आरो ना जों मा मा मा आइजेंफोराव सङो बा मा आइजों फोराव जायो बेफोरनि बा गै माने नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंङो बरनि संनाय खावनायाव बाहायनाय आइजें जें आयला होनोब्ला जोंहा ओ जुदि जोङो ओ दंफां एबा औवाजों बानायनायनि ओ बागै बुङोबा जोंहा जेरै ओ ओंखाम एरननो थाखाय जोंहा खादौ बेखौ बाहायनाय जायो बेखौ जोंहा औवा जों नहलेबा ओ दं बिफांजों बानायनाय जायो आरो जोंहा बेजों लोगोसेनो जोंहा मेग ओंख्रिखौ सानो थाखाय जोंहा सागं बेखौ बाहायनाय जायो ओ बेखौबो औवा नहले बा दंफांजों बानायनाय जायो आरो जोङो बेजों लोगोसेनो जोंहा जेरै हाबा खान्थियाव बाहायनाय बेबो संनाय खावनायावनो बाहाय- नि आगजु जेरै हाथा बेखौबो ओ गाम्बारि दं दफां बा अ गुबुन दंफांजों बानायनाय जायो उ जाया जायो बेखौ गु जोंङो अ देबो आ दानना लासिनो बा अ गाज साज ग्लासनि नेबेवखौ बानायनाय जायो यो आरो बिनि हमग्राया खनसे लागैनो बैजों ओ- दानबोखानाय रुमायैनो जानाय जायो इहाफोरा बिनो जोङो ओ- गुबुन जेनेल बुंना जोंहा आरो मैगं खा आरो ओ मैगं जोंहा ओंखाम दो बा साराय ओरैनो ओ- बर'आव गारबा। होनो ओमफ्राय आ गिलास बायदिनाखौ जोङो संखावनो जों बाहाय जायो। जोंहा जेरै खादौखौ बुंनो थाङोब्ला जों बेखौ ओंखाम। एवनाय बा ओ- एखावनाय खामानियाव बाहायनाय जायो। जों मिथिबोबायब्ला। गोदोनि सुबुंफोरा जोंहा जेब्ला ओंखामखौ अरदाबाव सङो औ माने बिदिनो अ-अरखौ बोस्ल'नानै बेनि उनावहाय जोंहा बेनि दै।
हेल' हेल' आं खोनायासै
औ नोंथांनाव नेटआ एसे खम।
औ ना ओ- अ जुदि खोनाबायना दायो?
औ खोनाबाय।
ओ जुदि जोङो ओ- खादौनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला। खोनादों ना नोंथां अ जोंहा बे खादौखौ जोङो ओ- माखासे बै गोरा ओंख्रिफोरखौ बा थाब रुयि ओंख्रिफोरखौ जोङो सानो। थाखाय बाहायनाय जायो। जेरैहाय हमना ला। दालि बा नारजि दोलो आरो सबाय। बे बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ बा ओ- सजनाजो सजना खारै लाफा खा खारै मैथा बेफोरखौ जोङो ओ- गेब्लेहोनो थाखाय बे खादौखौ जों माबाखौ ओ- सागंखौ जोङो बाहायनाय जायो सागंआव जोंहा मोननै फां-फांखा फांखा बायदि थायो जाय ओंख्रिखौ सानायाव गेब्लेहोयो। गेजेराव जोंहा गन मोनसे गोलाव थायो बेयाव जोंहा गुन अ बिजौआव जोंहा सुफ्लुंनानै मोन-मोननै बा मोनथाम खायसेयाव बिदि जोंहा खिला दोननानै होयो जाय गां बायदि महर लायो। आरो माखासेखौ जोङो दंफांनिखौ नुयो। अब्ला जोङो गोजौ गोजौआव जेबो दुथाबालासिनो दायरेक्टयैनो जोंहा ओ-गोजौनिखौ ओरै हाथरखि बायदि ओ- हानानै होनाय जायो बा जंफ्लिट जंफ्लिट जंफ्लिट जि हानानै होनाय जायो आरो बे जायनि थाखाय ओंख्रिया गेब्लेयो बेफोरबायदि खालामनानै होनाय जायो आरो हाथाखौ हाथाखौ होनोब्ला जोङो जोंहा बर'नि हाबा खान्थियाव बाहायनाय जोंहा हाथाया जेराव जोङो ओंखामखौ खुरना लानाय जायो मोनसे दंफांखौनो गेजेराव एसे दानख्ल'नानै बेखौ आखाय हमग्राबो बानायनाय जायो जायखौ जोङो गाजुलजों दोननायखौ जोङो नुनो मोनाखै बा बेवहाय गाजोल दोनाय जेबो नेम गैया डाइरेकनो खोनसे लागैनो दानख'खानाय जानांगौ आरो हाथाया बिनि फ्राय दा नोंथांनिसिम बे ङो जोंहा बे ओ संनाय खावनायाव बाहायनाय आगजुनि बागै नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बुंनाय गासिबो बाथ्रायानो सैथो नों खौ जों माने आइस आयजें आयला होनोब्ला औवाजों मोननाय बा दंफांजों मोननायखौ बुङोब्ला नोंथां बुंनाय बादिनो जों औवाजों सागंखौ फाइ मोननो हायो बानायना लानो हायो। बेखौ जों ओंख्रि सानो थाखाय आरो जों ओ
हेल' नोंथां
औ बे सागंखौ जों ओ ओंख्रि सानायाव बाहायो आरो जों बै हाथाखौथ' जों उम हाबाफोराव ओंखाम राननाय बेफोराव नुनो मोनो औ। नोंगौ जों बेयाव गाजोल दोनायखौ नुनो मोना आरो बिदिनो जों माखासे हाबाफोराव ओ ओंखाम खुरनो थाखाय जोङो औवाजों बानायनाय जेंगाय बेफोरखौ नुनो मोनो जायखौ जों बुङो दुख्लि आरो जों ओंखाम दोननो थाखायबो जों ओ थाराफोरखौ आखायजों हेबनाय थाराफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ
औ आरो जों बिदिनो गोबां माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना आइजें आइलाखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
आरो नोंथाङा मा एफाफोरस सोंनो गोसो जादोंब्ला सोंजागोन।
दारहा बेफोरबायदिखौबो जोङो जेरै हाबाफोराव जोङो उ बुरजा ओंखामफोरखौ दोननो थाखाय जोंहा बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो जेरै खादा बेफोरखौबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो मैगं खादा बेखौ जोङो औवाजों हेबनानै लानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोंहा ओ ओंखाम हायनो थाखाय जोंहा खोस्लिफोरखौबो दंफांजों बानायना लायोमोन आरो जेरैहाय ओ गोदोनि समाव जेब्ला जौखौ जौखौ हाननो थाखाय जोंहा लाव लाव फिथाइनि ओ खलथाजों जोंहा ओ बेजोंबो बानायनाय जायोमोन जौ हावखांग्रा। आरो जेरैहाय जोङो जानाय लोंनायनि जोंहा बाथ्रा सावरायनायाव जोंहा जेरै माबाया फैयो ओ जानथा जोङो जानथाजोंहाय जोङो जुमायखौ सरनाय जायो बेखौबो जोङो‌ ओ मोनसे ओ गेजेराव गुदुं थानाय आरो गेजेराव ओ जिं जिं ङाव हेबनानै ओ जि जोमाया हाबना थानो हानाय बायदि एबा अफ्रिया बिनि बाहेरायाव थानाय बायदि जुमाय सुथरफोरा जोंहा जानथाखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां जोङो औवानि बायदिसिना खबनायजों जोङो ओ मैगं सानै लोंनाय जा जों जा समोन थानाय संनाय खावनाय याव बाहायनो आगजु बेफोरखौ जों ओ जोंनि ब बर' समाजाव दं नुनो मोनो आरो बे फोर फोरखौ ला लानानैनो जोंहा माखासे बर'फोरनाव फोथायनायफोरबो दङ जेरैहाय आसि आलासि फैयोब्ला ओ आलासि फैयोब्ला जब्ला थामफिन गस लेयो अब्ला जोङो गादबजों बाहरनाय बेफोरबायदि जोङो हो बाथ्रा बुंनायफोरखौ जोङो मोननो हायो जै आलासि हो फैनाय टाइमावबो गोबावजों सफैयो आरो जेब्ला थाब मोनहैयो अब्ला जोंखौ खादबजों नुना हरदों बेफोरबायदि जों ब बर' हारियाव जों मोननाय फोथायनायफोरबो दंगायो मोना बेफोरबायदियावबो जोङो अख्रा नदोंथिबोदों